हेलौ। हेलौ।
हेल' औ आब' दासो खोनाफैबाय दे नोंनि आवासखौ।
अ अ अ। ए मा खालामदों? अ आङो दङ जिरायनानै। अ। ओ ओंखामफोर संबाय नामा?
औ संबाय
अ मा ओं ए मा ओंख्रि संदों?
ओरै माबा दालि आलु भाजा आरो
अ।
नोंसोना लाय?
अ अ। जोंनाबो संगासिनो खांख्रिखला जोंहाबो खांख्रिखला भाजि। जा आलुजों औ आरो दिनैहाय मा खालामनाय दिनैहाय। सानाव।
दिनै सानाव जोंहा माइ गायदोंमोन दुब्लियाव।
ए दाथ' माइ गायनायनि बोथोर नङा होमबा औ माइ गायनायनि बोथ बोथोर नालाय माइ गायदों आरो ना?
गायगासिनो दं।
अ साबसेसो गायदो ओरैनो? हा।
साब्रै। अ साब्रै गायदों नामा होनदों? अ। दिनैहाय औ दिनैहाय मानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरदों नोंथाङा?
ओ मोनसे मोनसे सावरायनो होनना फन खालामदोंमोन। मा होनो सबाइ ओंख्रि
अ अ दे अ। ओ उम नोंथाङा बर'नि ओंख्रि सबायखौ सोंदों नङा होमबा? सबाइआ सबायाइखौ थ' मानसिफ्रा गोबां मोजां मोनो फिस्ला फिस्ला ओंख्रि नालाय बियो ओ बेखौ संनो थ' जोङो गिबियावनो सोमनानै दोननांगौ रुइहोनांगौ नङा होमबा। बिगुरखौ खारहोनांगौ आरो अ ओ माने बेखौ ओरैनोबो आलुजोंबो माने खारदै जानो हायो ना। आरो दाउ बेदरफोरजों बा ना फोरजों जों बेफोरबायदि जानो हायो आरो आरो बिनि औ। बिनि संनायनि ओ आदबा गुबुन गुबुन। खोनादोंना नोंथाङा?
ह
औ। बे संनायनि आदबा औ बे संनायनि आदबा आलदा आलदा। आ आथिखालाव माने खौ खारदै रो जाया लाबासिनो थावजोंबो जानायखौ जों नुबोदों। दों नङा होमबा। औ नोंथाङा नुगोनना नुवाखैथाय। आथिखालाव थावजों जाबोनायखौ नुबोदों ओ अ अ मोजाङानो। आरो बेखौ संनाया जाहैबाय बेखौ ओ गिबियावनो दैयाव दै गुसुआव होनानै रुग्रो औ ना खोनादोंना औ रुग्रोना लानांगौ बिनि उनाव औ रुइनाय रुइनाय बायदियै रुइनाय बायदियै खारदै होनांगौ खारदै होनानै संख्रि होनांगौ आरो सुं ख्रै होनानै बिदिनो ओ मा मा
मा हेलौ हेलौ ओ नोंथांनि माथोखौ खोनाफैयासै माथो हेल' हेल'